औ नोंथां
औ खोनादों
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
ओ ओरैनो दङ नोंथां।
अ होमबा मेन थफिखनि सायाव एसे जागायसै नामा?
औ औ दे नोंथां।
थारमाने बर'फोरनि रायजो जानाय गोदोनि गोदोनि ओमफ्राय दानि उम नोंथाङा एसे बुंग्रदोमोन बुंग्रोदो नामा।
औ ओ बरफोरनि रायजो जानाय होनोब्ला
गोदोनिजों गोदोनि गोदोनि गोदोनि बर'फोरनि रायजो जानाया मामोन दानि बर'फोरनि रायजो जानाया मामोन नोंथाङा बु-बुंग्रोदो दे।
औ दे दा गोदोनि रायजो जानाय होनोब्ला गोदो गोदाय बर'फोरा बेबादिनो हादान सिफायनानै
औ
गाव गावनो बेबायदिनो मिथिंगानि ओ बिफां लाइफां दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै न' लुनानै गोबां हाग्रा गुदु गुदु फोर खौ हाग्रा एवस्रांनानै न' लुनानै रायजो जायोमोन। आरो बर'फोरा बेबायदिनो मि थिंगानि सायावनो सोनारनानै जिउ खुंबोदों। ओ बर'फोरा गावसोरनि रायजो जानायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ ओ मिथिंगानि बिफां लाइफां फोरनिफ्राय माखासे मुवा बेसादफोरखौ दिहुननानै
बेफोरखौ गावनि संसार जानायाव नांगौ जानाय गोनांथिखौ सुफुंना लादों। जेरै ओ गाव गावनो नांगौ जानाय जि जोमफोरखौ उम बर'फोरा मिथिंगायावनो मोननाय उम माखासे उम जिब जुनार बा एम्फौ एम्फौ फिसिनानै गावनि जि जोमफोरखौ नांगौ जानायखौ खुन्दुं लुनानै जि दानानै बेफोराव ओ बिफां लाइफांनि बिलाइ फिथाइ बा रोदा बेफोरखौ देग्लिनानै खुन्दुंङाव गाब गाहोनानै बे फोरखौ गावनि गाननाय जोमनायाव बाहा गाब मरै बाहायबोदों
औ।
आरो बेबादिनो बर' सुबुंफोरा गोदो गोदाय ओ बांसिनानो हाजो हाजो गुदियाव बा दैमा दैसा गोनां सुबिदा बायदि जायगायाव थानानै संसार जाबोदों ओ बर'फोरा गोदो गोदाय सं मोजाङै जिउ खुंबोनो थाखाय दाबसे जायगानि फ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम फामु जाहोयोमोन।
औ
गावसोरनि थानो थाखाय सुबिदा बायदि नागिरनानै बा दैनि आंखालखौ सुफुंनो दैसा रुगुंङाव बा बबेबा जायगायाव जिब जुनार बा बायदिसिना फिथाइ सामथायाइ जाग्रा गोनां जायगायाव बिसोरो जा जिउ खुंबोदों
औ
दा बर'फोरनि गोदोनि जिउ खुंनाय होनोब्ला बेनो दा आथिखालनिखौ बुंसै आं आथिखालावथ' बर' सुबुंफोरनि गेजेरावबो गोबां सोलायनाय फैबाय जेरै आथि गामि आथिखालनि सुबुंफोराबो गोबां ओ गिदिर गिदिर न' लुनायखौ नुनो मोनसै। दा आथिखालनि सुबुंफोराबो माखासे इथा बा बाला अन्थाइ बेफोरनि गेजेरजों गोबां गोजौ गोजौ बिल्डिं बायदि बायदि लुनानै थानाय खौ नुबोदों।
औ
गोदोनि दिनावथ बर' सुबुंफोरा ओ मिथिंगायाव मोननाय जिब जुनार बा बिफां लाइफांनि फिथाइ ओ बिफां लाइफांनि बिलाइ बेफोरखौनो आदार महरै बाहायोमोन। नाथाय आथिखालाव ओ टेक्न'लजिनि मुगाजों लोगोसे जौगाबोनायाव ओ बर' सुबुंफोरा गोबां गुबुन गुबुन गुबुन हारिनि ओ मुवा बेसादफोरजों लोगोसे गोबां रोखोमनि जाग्राफोरखौ जाबोबाय
औ
आथिखालाव जेरै माखासे जानायफोरखौ बाहायो जेरै मेगि चावमिन फासथा बार्गार पिज्जा बेफोरखौ जायो
अ
दा बेनिखायनो गोदोनि संसार जानायजों आथिखालनि संसार जानायजों गोबां सोलायबाय दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा बे बर'नि संसार जानायनि बागै औ
हागा दानि दानिजों गोदोनिजों मिलायला
औ
गोदोना जाबाय गोदोहाय बयबो सावरि बादालि ज' ज' हाबा खेराइ ज' ज' दंमोनना
औ
दा दाना दानि दानि दानि बर'फोरनि संसार जानायजों दा एसे आलादा फारागआव फैबाय आरोना बांसिन गारि म गारि मथर म न' बां मबेल बायदि बायदिया बायदिसिना बांसिननिफ्राय बांसिन सोलायगासिनो आपडेटनिफ्राय आपडेट जाबोगासिनोना
औ औ
बे आरोना गोदोहाय थुरिनि न' बेफोरावसो थायोमोन बरफ्रा
औ
दाथ' नोंथ' दाथ' बर'फोरखौ थुरि न' नुलाना
औ नुला गोमालांबाय आथिखालाव
लांजोबबाय
औ
बुंनो थाङोब्ला गोदोनि संसार जानाया सैथोमोन आरो ना बर'फोरनि संसार जानाया गोदोना ओमफ्राय दानिया सैथो नङा दानि संसार जानाया नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय बांसिन जादों
औ
बेैनि बुंनो थाङोब्ला बांसिन गोदोनि संसार जानाया मोजांसिन मोन
औ
दानि दानि संसार जानाय निफ्राय
औ
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायदो
औ गोदोनि सुबुंफोरा बांसिनानो आबाद मावनानै जायोमोन।
औ।
बिब्दि बारा साख्रि बाख्रि बिदि मावनाय गैयामोन।
औ।
बर'फोरा बांसिनैनो आबाद मावनानै जायैखाय बिसोरखौ बांसिन आबाद गाहाय हारि होननानै मिथिनाय जायोमोन।
औ।
ओम। दा बेबायदिनो बर'फ्रा गोबां आबादखौ मावनानै जायोमोन जेरै माइ आबाद माइयानो गाहाय बर'फोरनि आरो बेनि अनगायैबो गोबां आबाद मावो जेरै बानलु आगाद बेबायदिनो मैगं थाइगंनि आबाद बा बेसर आबाद जुखाम आबाद गोबां रोखोमनि आबाद मावोमोन आरो गोदो गोदाय बर'फोरा बेबायदिनो आबाद मावनायाव ओ मोसौ मोसौनि खि बा गोबोरखि बेबादिनो न'नि बायदिसिना गोबोरखिफोरखौनो होनानै आबादाव आबाद मावोमोन। नाथाय आथिखालाव गोबां माखासे मुलिफोरखौ होनानैसो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो।
औ।
ओ दा बेबादिनो नोंथाङा जे दहाय बुंलांबाय गोदोनि दिनाव बांसिन थोरिनि न' नुयोमोन होननाया बे नंगौ। आथिखालावथ' जों थुरिनि न' नुनो थांला गोबां खम जालांबाय।
औ हानि माबा बिल्डिं बायदिसिनासो जाजोब्बाय दा दानि मुगायाव।
औ-औ! गोदो गोदाय बेबादिनो जानाय लोंनायावबो गोबां बर'फोरा सिखार खालामनानै जायोमोन। माखासे जिब जुनारफोरखौ दा बेबादिनो बर'फोरनियाव सोलायनाय फैबाय आथिखालावथ' आरो मा होनो थांलाय फैलायनि थाखायबो गोबां माखासे गारि मथर ओंखारबाय। दा बे गारि मथरफोरजोंसो आथिखालाव बेरायनाय बायदिसिनाखौ नुसै।
औ।
गोदोनि दिनावथ' जों बर'फोरा बिदिनो आथिंजोंनो थाबायनानै गोबां गोजान गोजान जायगा बेरायोमोन।
औ।
गोदोनि दिनाव बर'फोरनि रायजो जानाया गोबां खस्थ' मोनब्लाबो गोदोनि समाव गोबां सैथोमोन। ओ बयबो ज' ज'यै हेफाजाब होलायोमोन हाबा हुखा खा बा दुखु दाहा बयबो हेफाजाब होलायोमोन। गावजों गाव एना एनि गैज्लायामोन।
औ
दा नोंथाङाबो एसे फोरमायना होबावनो हागोन नामा
हागोन नोंथां।
औ
दानि दानि बर'फोरनि रायजो जानाया नांलाय खमलाय बुलाय सोलाय जालाय लोंलाय बारानिफ्राय बारासिन जा जाबोनो हमगासिनो
औ
मेगन सानाय बै बैखौ नायनो हानाय नायनो हायै बैखौ नायनो हायै गावजों गावनो एना एनि बांसिन जाबोनो हमदों
औ
आरो आरो बुंनो थाङोब्ला दानि लामा सामा बायदिसिनाफ्रा मोजां मोजां जादों आरो गोदोनिफ्राय बांसिन मोजां जादों बेल'
औ
टाउन टाउन सहर गिदिर गिदिर जादों लामाफ्राबो मोजां जादों इन्टारनेट ओंखारदों
औ
बायदिस गोबां बायदिसिना मोजां मोजां ओंखारदों आरोना
ओ
गोदोनिफ्राय साबसिन आरोना
औ थेवब्लाबो हेफाजाब होलायनाय बिदिया आथिखालाव बारा गैला
गैला बे गैला थारमाने थारमा थारमाने नों नों माहाजोन जाबाबो बैखौ बैखौ नाया बेबायदि जानानै दं दा
औ
बेबायदि गाव था थारमाने गावल' गावल'हारसिं जानानै उदै बुंगोन बे रोखोम जाना दं
औ औ
बे बे रोखोमसो दानि संसार जानाया
औ
गोदोना बयबो गोदोना हेल्फ होलायलायोमोन
औ
हाबा हुखा जेरावबो
औ
दा नोंथाङा एसे फोरमायबावना होबावदो दे
फोजोबजासिगोन नामा नोंथां
नोंथाङा टाइम टाइमथ'
जाबायमोन जानाया
टाइमाथ' टाइमा जाबायमोन नोंथां दे
औ दे
ओम ओम
दे बिदिब्ला नोंथां।